औ।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं ओरैनो दङ। नोंथाङा एसे मोजां जबानो जाबाय जाखांबाय।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
दा फुंयाव जायाखैब्रा
खोनाया। अ आंबो नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो दायो।
दाखलै आङो नङाखै।
थावार नाङाखै नामा आंना नोंथा?
नांदों टावार फाइभजिआवसो
अ आंनिखौ खोनाहैदों दा। हेल' नोंथां। हेलौ। हेलौ आंनिखौ खोनादोंना खोनाखै होंदां
खोनाबाय। हेलौ हेल'
हेलौ
खोनादों।
खोनादोंना खोनायाखै। हेलौ। हेलौ।
हेल' खोनादोंलै आं खोनादों औ। खोगासिनो र'निफ्राय खोनागासिनों मोजां फाइभज होन न दलैया बिराद आरामनो खोनागासिनो आराम। थांगासिनो आङो मोजांनो हा
खोनायला हार सुराबो खोनालाय लांनो नागिरदों होनदां आं
नों सकु जायगायाव थाब्रा।
उम दे।
आंनि बेयावथ'
खोनाबाय ना खोनाबाय।
खोनाबायना नोंथां? रायलायनोसै दे। नाखौ बोरै हमनाय जायों
नाखौ
उम।
नाखौथ' जोङो बिदिनो जेफोरजों औ नोंथां नोंगौ नाखौ जोङो जेफोरजोंबो हमनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो ओ सेन, ख'खा आरि सानोबो हमनाय जायो। आरो लांङि जि सानानैबो हमना जानाय हमनाय जायो। नाया माने जोंङो औ - औ नाखौ जों हाग्रानि नाबो मोनो फख्रिनि नाबो मोनो। गुबुन - गुबुन नाफोरबो मोनो माने। औ बिदिनो लकेल नाबो मोनो। सालानि नाबो मोनो। बेफोरखौ माने जोङो बिदिनो जेफोर जों बा बिदिनो ओ उम ना सान्दा औ। जेफोरजों सारनानै मोनो। नाखौ जोङो माने बिदिनो जोङो जानायाव बाहायो आरोना बिदिनो नाखौ जोङो बिदिनो सोरबा आलासिफोर फैयोब्ला संनानै होयो। सोरबा बेबायदिनो फानना हरो सोरबा बिदिनो फैसानि थाखाय फानहरो। सोरबा बेबायदिनो माने गावनि सुबिदानि थाखाय बा गावनि ओ जानाय आदारनि थाखाय बां
औ ना गोरान
ना गोरान नाफोरखौ माने बिदिनो गुरनानै बा सेनफ्राव बा सानानै मोनोव माने गोरान बानायनानैबो दोनो आरो। गोरान बानायनानै मोने बाथोनखौ देनानै जायो बिदिनो सावनानै जायो हो
खोनाया
नाफाम
नाफामथ' देनाय जाया नाफाम देनाय जाया होमब्लाबो ना गोरानफोरखौ माबाना जायो आरो। नाफामाबो माने गोथाव जायो आरो ना जानो थाखाय बिदिनो नाफोरखौ माने औ - औ। नासुरि, नाफाम, ना गोरि, नास्राय, बोथिया बे अनेक बेनो आरो जानो बे लखेल ना नोंथाङा नों माने
ना सुखैजों माबाजों जानांगौ सबायजों जानांगौ। सबायफोरजों मोजां जायों ना सुरिया।
औ-औ। जाफेर नायाखै जाफेरनायालाय‌ जाखै।
सबायजों सबायजों जानो मिलौलायखायो गोथाव जाखायो। नासुरिया बिदि जानांगौ आरो ना सबायजों। जों आरामनो ना गिदिर गिदिरखौ जानांगौलै। बेफोरसो गोथाव जायो ना फिसा फिसाखौ यै सु जेव जेवबा। बालाबोथिया, फिथिख्रि, ना गोरि, ना गोरियाबो इसे मोजां बरिया' जानो। फिसा फिसायाहाय बारा मोजां जाया एखदम सुल' जाथारो।
उम
अनलाजों ना माववा जाबाय नोङो?
औ जाबाय।
बोरैलै
खोनाया।
जानो बोरै
गोथावानो थिगानो अनलाजों नामावाखौ जानो आरो गोथाव मोनो।
ओ गोथावना मिलौलायोब्रा मिलौलायो। गोथाव मोनखायो। गोथावमोनथ फाला गोथाव नोङा जायो नामा बिराद गोराब जाखायो। बहलजों आरो ना गोरान जानांगौ बहलजोंबो जा गोथाव जायो ना गोराना।
औ जायोथ' आरो।
अनलाजों अलै ना गोरा ना गोरैया। ना गोरिया बिराद बरिया जायोब्रा, बिराद गोथाव मोनजाखायो। बिराद मोजांनो। गोदो गोदायथ' बे ना गोरानजों अनलासो होयोमोन अनला खारै। गोदनायावथ सुनांगौ लायो।
औ जांख्राफ्राव बा बिदिनो माबाफ्राव ओमफ्राय मा मावहैदो आरो। जानो गोथावानो जायो अनलाजों ना माववायजों।
ओम होम। गोदोनासेबांनो सुथ'नांगौलायोमोन बिसिबां जायोमोन मागा मुगा एसेबां जानाङाब्रा गोदोनायाव सु नाङो। गिदिर गिदिर नाखौसो जानांगौ ना सल, बारलि, गासफ्रा बेफोरखौ फोराननानै जानांगौ बेखौ बिराद आरफुना जाबाथाय बिराद गोथाव मोनो आरो। आरो ना ख्रस ओइ नोंनाव जुदि फैसा होबोना मालाबा जोंनि बेंकआव जुदि फैसा हाबोना मालाबा होनबाना दजनसे लांगोन दे।
औ औ। फैसा माबाफोरजों जानानै।
हेलौ
औ औ।
दायो माब्रै सोलिनाय दं
मैन बेंकआव।
हराखै।
गिदिर थिन खिजिसो जानाय। खोनादों
औ फानो।
ओरैनो दंलाबायो जिरायनानै। खोनया
मा संदों मा संदों?
दा जुदि नोंनि एकाउन्टाव फैसा हाबो अब्ला मा खालामगोन थिन केजिसो जानाय ना
थावार नाङासै हेल'
थावार नाङाखै दायो खोनाबाय
खोनादोंना खोनायाखै दालाय
खोनादोंमोन दा एसे खोनादों थाथ' थाथ' खोनादोंमोन हेलौ औ
जुदि नोंनि बेंक जुदि खोथाबो नोंनि बेंखौ जुदि खोथाबो
औ
खोनाबाय
औ खोनाबाय
नैबे खोनाबाय
खोनादों
नोंनि बेंगआव जुदि नोंनि बेंकआव जुदि नोंनि बेंकआव जुदि मालाबा फैसा हाबोना अब्ला मा खालामगोन ना मोनसे बायगोन ना क्रस थिन केजिनि ओमफ्राय बेखौ लांनानै आव सावनानै जाहैगोन सेसानि बे मेन माबा जायगायाव नङा आरोना माबा बिदिनो खना खनला अबेबा एसे मोजां जायगाफोर थायोना बेफोरखौ थांगोन इउस मोजां जाहैगोन दे जागोन दा गोथावनो संना जानांगौब्रा नारें होनानै आयै एसे माबि लगाय मोनदेर होनानै गोथावनो थिन खिजि
थावार नाङाखै थावार नाङाखै हेलौ
गोबां मोजां जादों जानो थाखाय दा बेनि थारगलायनो हायो आंथ'